खोनादों
अ जादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ मा खालामदों नोंथाङा
ओ दा गरम नालाय बोथोराबो ओरैनो जिरायनानै दङ। नोंथाङालाय
आंबो दा नै ओंखाम एसे आइया संनायाव माने हेफाजाब होनानै दा संखांनायलाय एसे जिरायनानै दङ आंबो गुसु थान ओ गुसु जासो जासानदै जिरायनानै दङ ओ दे होमबा दिनैहाय जोङो सावरायनो लानाय आयदाया ओ औ सोलोंथाइनि सायाव रायलायनोसै न सोलोंथाइनि सायाव सावरायनोसै जोङो औ आथिखालावथ गोबां माने ओ मा होनो सोलोंथाइनि बिथिङाव नायोब्लाथ गोबां ओ माने दावगाबोहांदो आरो दा ना औ गोदोनि ख्रुइ माने नाय गोदोनिखौ नायोब्ला माने आथिखालाव माने एसे दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
औ दा ओ नोंथांमोननिथिंजाय ओ सोलों थाइयाव माबोरै ओ माने दावगादों बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
सोलोंथाइ होनोब्लाथ जोङो बयनोबो गोनां ना सलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जेबो खालामनो हाया दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो गोग्लैसोनानै थागोन आ सोलोंथाइया दा जोंनि जिउआव गोबां गोनांथार जेयानो जा नै बेे आथिखाल मुगायाव आरो
औ
बेबायदिथ जोंना दा ओ नैबे समाव गोबां दा दावगाबाय होननानै बुंनांगोन गोबाङानो दावगाबाय ओम थ गोबां साख्रि मावनायफोरबो ओंखारबाय सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों साख्रि मोनो सोलोंथाइ थाइ लानो गोनां बेनिखायनो दा सोलों फिथाइआ जोंनाव गिबियावनो ओ बेबायदि बुङोब्ला ओ स्निजि जौखोन्दोआनो बेबायदि दावगाबाय आरो जोंनि जायगायाव स्निजि दाइनजि गोबां दावगायाहैब्लाबो बेसेबांआ दावगाबाय ओ दा बेबायदियैनो दा आरो जोंना दा उन्दै उन्दैफ्रा बांसिन जोंना स्मार्टसिनबो नालाय
औ
जोंनि दिनावहाय लागै बांसिन दावगाबावगोन होननानै आं सानदों आरो दा दावगानायानो दाथ ओ गोबां एनिभास तिफोराव थांनानै फरायहैदो हाबाय ओरैहाय गामि मोनसेयाव इउनिभारसिटिफोराव थांनानै फरायहैनो ह हायामोन
औ
दानियाथ जोंजों समान जेनेरेसननि सुबुंफोरा
उह
मेट्रिक पास जानो थाजोबो गासिबो ना क्लास टेनसिमबाबो बयबो फरायसै आथिखालाव दाना औ फरायलासिनो थाला हौवाथि दा होना थाला रावबो बो बखालि थाला गोबां दावगाबाय होनो
औ औ औ नोंथांनि नों बिथांनि बुंनाया जोबोरैनो माने सैथो सैथो बुंनांगोन मानो होनब्ला गोदोनि दिनाव फरायनो होआमोन न खरनि बिमा बिफाफोरा रुवाथि दाहो ना बेफोरबायदि दोननानै जाबोदोंमोन आरो बुंनाय बायदिब्ला जोंनि आइ आफामोनानो बुंबोदों जेरै फरायनो होआमोन औ जाय साबोसेखौ फरायहोदों बिसोरखौ माने क्लास ओइट, नाइन, टेन बेफोरबायदियावनो माने साख्रि मोनोमोन। होननानै बुंबोदों आरो दा आथिखालावथ गोबां माने ने मा होननो बादायलायनाय जुग नालाय बादायलायनाय मुगा नालाय ओ औ बार रायज्लायबोदों माने गासैबो समान जांख्लायाव थांनो बा गोजौ जांख्लायाव थांनो बेफोरबायदि नाजानायखौ जों नुबोदों आरो आरो ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां जौगाबाय जौखोन्दो मोननानै मा होनो गोजौ मासि मोनदों आरो गोबां जौखोन्दो लानानै औ ओ बिथांमोनखौ आरो ओ मा होनो ओ बा मान बान्थाजों बावनाय जायो गोबां जौखोन्दो मोननायफोरखौ बेफोरखौ नुनानै माने उन्दै-उन्दै गथफोरा ओ माने मा होनो ओ थुलुं औ थुलुंगा थुलुंगा मोनदों आरो बेफोरनि माने हेफाजाबावनो बि फोरोंगिरिनिबो हेफाजाब थाबाय आरो फारसेथिं बिम बिफानिबो थायो ओ बिमा बिफाया माने बिमा बिफाखौ मानो बुंनांगोन होनबा बिमा-बिफाया गाज्रि ओ लामाथिंजाय थांनो होआ फरायसालियाव थिनहरो गावनि गथखौ रुवाथि दाहोना दोनला बेफोरनि सायावबो माने गथ'फोरा ओ मोजाङै सोलोंथाइ लानो खाबु मोनदों आरो
औ
औ
दा जोङो सोलोंथेरा
औ
दा जोङो सोलोंथाइयाथ' जोंनि जिउआव गोबां गोनांथार जानानै फैनाय हिसाबै जों रावबो जिरायनानै फाला आरो जोंना साख्रि मावनाय नि अनगायैबो जोङो सोलोंथाइया गुबुन गुबुन खामानिफोराव हेफाजाब होयो जोङो अ अ गोब औ ओ इन्टारनेटनि खामानिफोर फैयोब्लाबो जोङो माखासे बेंकफोरनि खामानिफोरखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो लेखा फ फरायनो रोङाब्ला जोङो हांखोखौ सिनायाब्ला जोंहा उसुबिदा जायो बेनि थाखायनो जोङो ओ ले-लेखाफ फरायहोयोब्ला जोंहा थाबसिन जायोना?
औ औ नंथारगौ
जेबो रोङाब्ला जोंहा गोबां उसुबिदायाव फैयो आरो बेनि बांसिनै रोङोब्ला जोङो माखासे सोरखारि नङि ओ प्राइभेट स्कुलफोरावबोबो जोङो हाबनानै थाइज थायसे थायनै बेबायदि ग्रांबो खामायनो हायो फोरोंनानै ना? ओरैनो थास्लाय स्लाय ना बिनियावनो दायोबो जोङो गोबां ओ फिसा फिसा माबा माबि खामानि फैबाय थायोना बेफोरखौबो जोङो मावनो सुबिदा मोनो आरो जोंहा मेट्रिक पास जायोब्लासो माबा माबि सान्सफोरखौबो बांसिन जिन मोनो मेट्रिक पास जायाब्ला बहाबा हायार सेकेणडारि फार्स जायाब्ला जोङो माखासे सुबिदाफोरखौ मोननो हाया दा बेखिनिसि फरायोब्ला जोंहा एसेबाबो मोजांसिन जायो आरो हाथाराब्लाबो बेसेबांखौ फरायनानै थानाया साबसिन जायो आरो सोलोंथाइ लानायजों उम लोगोसे जोंहा गियान आरजिनो हायो गावनि रोंगौथिफोराब बाङो मानसिजों रायज्लायनो मानसिखौ स सनमान होनो मान होनो जोङो रोंनाय जानानै फैयो बोङो गोबां मानसियानो ओ इडुकेसन बा सोलोंथाइ लानानै माखास ए गियान आरजिनो हाद दों साख्रि मावनायजोंल नङा जोंहा साख्रि मावनायाल जोंनि सा हायनि थांखि नङा-नङा होमबा?
औ दा औ सोलों औ औ सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाब्ला नथारगौ ओ माने गुबुन जायगाफ्रावबो दावबायनो एसे उसुबिदा जायो मानोना ओ गोबां ओ साइन बरडफोरा साइन बद फोरा माने ओ गुबुन इंराजि रावफोरजोंनो लिरजायो नालाय बेफोरखौ नायनांगौ एसामिस रावफोरजों लिरजायो बेफोरखौबो नायनांगौ जायो बिनिखायनो सोलोंथाइ गैयाब्ला माने गुबुन जाव-जायगायावबो दावबायनो उसुबिदा जायो आरो बिजनेस फालांगि जाय फालांगिखौ जोङो मावनो गोनांब्ला ओ गाव जायगायावथ माने बिदि माबायानो जाखायो जोंनि रावानो जाखायो ओबिनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो गुबुन जायगायाव जुदि फालांगि मावहैनो गोनां जायोब्ला आ माने मुवा बेस साद दैथायहरनो गोनां जायोब्ला गुबुन रावखौबो रायज्लायनो रोंनायजों लोगोसे दाजाबनाय दानखनाय बेफोरखौ गासैखौबो ओ मोनथिनांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइया गोबां गोनांथि आरो
औ नगौ नोंथां
आरो मा होनो स-साख्रि-साख्रिखौ जोङो मोनथारगोन बे नङा ओ गु औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ प्राइभेट-प्राइभेट जबफोरखौबो जोङो मावनो माने ओ खाबु मोनो आरो
औ खाबु मोनो औ जोंहा दाना आथिखालावथ प्राइभेट जब मावनो थाखायबो बहाबा सपिं महल बेफोरबायदियाव खामानि मावनो थाख थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि ओ गोनांथि जायो जों बबेसिम फरायनाय बेखौ नागिरखायो
औ नायगिरखायो औ
बेनिखायनो जोंहा सोलोंथाइया गोनांथार आरो दा बेबायदिनो सोलोंथ थाय लानानै जोंहा गोबां सुबुङानो मेगन गुनु जादों। जोङो गोजौ थाख खोसिम थांनानै जोङो मोजां साख्रि ओ स्टेन्डार्ड मोनसे साख्रिखौ जोङो मावहैनो हादों आथिख खालावथ गोबाङानो गिदिर गिदिर साख्रि मावोना?
औ औ नंगौ। नाथाय इन बिफोर बुङो माने सोलोंथाइखौ नोजोर होयोब्ला दाना ओ हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा जेबो फारागथि थाहैनायखौ जोङो नु नो मोना। माने समान औ समाननो समान नोजोरैनाय नायनायखौ नुनो मोनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव
औ गोदोनि औ नंगौ नोंथां गोदोनि दिनावहाय जोङो हिनजावसा हौवासा माखासे फाराग खालामनानै लेखा फोरोंनाय जायोमोन हिनजावसाफोरखौ जोङो खम फोरोंनानै हौवासाफोरखौ मोजाङै फोरोङोमोन आरो खायफा बिमा बिफाया बुङोमोन जे ओ हिन्जाव गथफोरा हिन्जाव गथफोरा गुबुननि नआवसो थांखागोन ओंखाम संनानैसो जाहैखानांगौ बेनिखायनो लेखाखौ एसे खम फरायनायाबो मोजां होननानै बुंङोमोन आरो। नाथाय दानि बिमा बिफाया बेबायदि सानलिया
औ औ बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोङो सोलोंथाइ बिमा बिफायाबो सोलोंथाइ जानायलाय माने गावनि गथ'खौबो सोलोंथाइ लाजानायखौ लुबैयो आरो मोजां जाजानायखौ लुबैयो।
औ
दुनिया आरो माने गोबां गोग्लैसोनायमोन नालाय बेनिखायनो माने गावनि फिसा हिन्जावखौ गावबायदि जाजानायखौ लुबैयोमोन।
औ जोङो माखासे औ जोङो माखासे समजों मुगाजों खारफानानै गोरोबनानै जोङो सोलोंथाइ खौ लानो नांगौ दानि जुगाव रावबो ओरैनो थायालासे बिदिनो
औ
जोंनि सोलोंथाइयानो जोंनि हारिनि सम्फद ना? सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जोंनि साफा साफा हाथर
औ
दे
दे होमब्ला औ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नङा होमबा नोंथां?
हागोन दे नोंथां बेखिनियावनो फोजोबनोसै दिनै।
औ औ दे दे होमबा
औ दे।